अ
हेलौ
हेल' अ खोनादों
मोजां खोनाथाराखै नोंथां एसे गोसायै बुंनो हागोन नामा
दखोना दा खोनादों
बारा मोजां फैनायाखै नोंथाङ
दाबो खोनायाखै दाबो खोनायाखै खोनायाखै आनि आवाज ककनो जादों एसेसो खोनादों दालाय खोनाबाय औ दे खोनाबाय होनबा
ओ आं नोंथांजों नोंथाङा दहाय फुनिफ्राय सिखारनानै दासिम मा मा
सिम मा मा खालामखो आरो
बेलासि समाव मा खालामगोन बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ माने आओं
नोंथाङा दहाय बेसेबां दििंगायाव सिखारनाय फुङाव
आङो दसे्रायाव सिखारदों खोमा ओ द फुथायायाव सिखारदों आङो सिखार मा खालामनो सिखारनानैथ' आङो दा एसे लेखा फरायगासिनो दंमोन आर ना ओमफ्राय आङो माबा बार'थायाव ओंखाम जाहैगोन हस्टेलावसो दङ नालाय आङो
ओहो बार'थायावसो साराय बार'था
हेल' नोंथां
औ खोनादों खोनाबाय नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादोंल औ खोनादों खोनादों खोनादों ना आं होननायखौ खोनादों न नोंथां
हेल्ल नथा
अ आं दोननायखौ खोनादों हेल'
हेल'
अ आं होननायखौ खोनादों हेल'
खोनायासै नोंथां जेबो
आं खोनादों नोंनिखौ नोंसो आंनिखौ खोनायाखै
हेलौ नोंथां
खोनादों ना
बिदिब्ला आंनो खिन्थानोसै र' खोनायाखैबा नोंनाव खोनथादोंबा जुदि आंथ' दहाय फुङाव स्नि रिंगायावनो सिखार